हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामदों?
दङ ओरैनो जिरायनानै।
ओ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा? माने आं नोंथां जों मोनसे टपिक लानानैसो सावरायलायनो होनना फैदोंमोन।
अ हागोन नोंथां।
अ दा नोंथाङा ओ आंनो नाफाम बानायनायनि बागै फोरमायथिना होनो हागोन नामा माने नों आरो नोंथाङा माब्लाबाफोर नाफाम बाथोन मोनजाफेरबाय नामा अननानै दसे सम आंनो फोरमायनानै होदो। मिथियोबा हायोबा।
औ ओ नाफाम ओ नाफामा देनोब्ला जोंनो ना नांग्रोगोन फार्स्टआवनो। ओ जोङो नाखौहाय ओ जोंना दैमा खाथियावनो नालाय जोङो नाखौहाय जों लकेलखौनो देयो दैमाफोराव गुरना लायनानै ओ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ साफा खालामनानै लाग्रोनानै जेब्ला नाया रानगोन अब्ला जोङो ओ देयो दिंखियावनो देयो जोंना वाल गाहेनाव ओ बिनिफ्राय जोङो ओ थास गोसोम बा थास गुफुरखौ जोङो हानानै बेजों नाजों मिक्स खालामनानै जोङो नाफाम खौ देनाय जायो आरो ओ बिनि उनावहाय जोङो भयेमावहाय ओ ओ बेफोरबायदिनो ग्लासनि बयेमावहाय जोङो दोनोब्ला बांसिन मोजांसिन जायो होननानै खोनानो मोनदों आरो नुदोंबो ओ जोङो बे ग्लासनि बथलावनो जोङो बेखौ ओ बयेमावनो जोङो बेखौ सोनानै दोनो आरो जेब्लासिम बियो जानो जाया अब्लासिम जोङो बेखौ मोजाङै सफा माथेनानै दोननाय जायो आरो ओ नोंथां नोंथाङा जाफेरदोंना
औ मोनजाफेरबाय आंबो मोनजाफेरबाय दा नाफामा जानो माबायदि बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ नाफामनि नाफामनि टेस्टखौथ आङो जोबोद गोथाव मोनो ओ माखासे ओं ख्रिफोरनिफ्रायबो आङो बेखौ साबसिन मोनो आरो ना फामखौ जोङो ना नाफामखौहाय ओ बेलेगा आलादा आलादा संनानै जायो नाथाय आङो थावजों एवनानै फोमोनबो गोथाव मोनो बा खारै एसे होबाबो आङो नाफामखौहाय मोदोमनाय मोनो आरो
अ आरो नाफामखौ माबोजै माबोरै जानाय जायो बेफोरफोरखो मिथियोबा एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां संनायखौ नामा
औ माजों माजों संनाय जायो एफोरखो
अ नाफामखौ ओ जोंनि नै बे ओनसोलावहाय ओ ओ जोङो अन्थाइ बाजाब होनो मोनसे बेजोंहाय जोङो संनानै होबाबो गोथाव मोनो जोङो नाफामखौथ बाथोनसो जायो नालाय ओ जोङो फास्टआवनो। फार्स्टआवनो ओ जोंनि ओनसोलावहाय जोङो थावजों थावखौहाय मोजां गुदुं खालामना लाग्रोनानै बेयावहाय बानलु फियसबो होनो हायो जोङो बेजों बानलु फियास थाव सेरग्रोना लानानै बिनि उनावहाय जोङो नाफामखौ फोरानना दोननाय नाफामखौ जोङो होनानै ओ मोजां एवफ्रामनानै जोङो दै होयो बिनि उनावहाय जोङो अन्थाइ बाजाब बा नोरसिं होनानैबो जायो आरो जोङो। ओ दाथ' दुन्दियाबो मोनला जाहैबाय गंगार दुन्दियाखौ होब्लाबो मोदोमो आरो। ओ खोनानो मोनदों नाफामावहाय थास' गोसोमखौ होब्ला बांसिन मोजांसिन होननाय खोनानो मोनदों आरो मानो होनोब्ला थास' गोसोमा जोंखौ जोबोद ओ जोंनि मेगननि थाखाय जोबोद मोजां होननानै मिथिनो मोनो। आरो जोङो नाखौ ओ मेजेम गोनांजों देब्लाबो बांसिन मोजांसिन जायो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नाफाम फाननायखौ नुयो ना नुया हाथाय हाथाय बाजारफोराव।
जोंनि ओनसोलावथ' नाफाम फाननायखौ माब्लाबा सम लायै सम नुनो मोननाय जायो।
औ
दासान्दि नाथाय नुनो मोननाय जायाखै बांसिनानो।
औ मानो होनोब्ला दा ओ दा ना गोरलै ओंखार फुनायसो नालाय बेनिखायनो नाफामा एसे खम जादों। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नाफामखौहाय न'आव देनाय जायोना जाया।
जोंनियावबो जायो देनाय जायो माने नाफाम देनायखौ ओ ओ जोंहा न'आव देयाबाबो जोंहा गामियाव बा न' खाथियाव थानाय सुबुंफोरा देनाय जायो आं नुनो मोनदों आरोना बिसोर खौबो जेरै नोंथाङा फोरमायथिना होनाय बायदि बेबादिनो नुनो मोननाय जादों आरोना नाफाम देनायखौ माने बिसोरबो। गिबियाव नाफाम देनो थाखाय बिदिनो नों जेरै होननाय बायदि दैमा बि बे फुख्रि आरिफोराव ना हमना लायो। आरो बे ना फाम देनो थाखाय माने बिसोरो ना मावा बा ना फिथिग्रि आरिखो मोजाङै बासिनानै फोरानना लायो आरो ना इस फोरबो माने मेजेम गोनां बेफोरदिखौ नायनानै आरो नाफामा नाफाम देनो थाखाय बे नाफोरखौ फोरानना लानायनि उनाव जेब्ला नाया रानो अब्ला बिसोर माखो ओ थास' गोसोम होनाय नै उवाल बा सखियाव बिदिनो देनाय नुनो मोनदों। आरो मालाबा समाव। मा खोनानो मोन दों आरोना नाङो थास' मोनाब्ला माबा खुमब्राजोंबो होनानै खुमब्राजों ना गोरानजों जयै देजाबनानै बयामाव बा हासुङाव औवा हासुङाव बार हाब नो हायि बायदि गोरामा थुनानै दोननाय जायो बिदि नुनो मोनदों आरोना आङो। आरो खोनादोंंबो माने। थास' गोसोमजों देनाया गोथावसिन जायो। होननानैबो खोनानो मोन्दों आरो, खिन्थु थास' माब्लाबा समाव जोंहा थास' गोसोम मोननो थाङाबा ओ खुमब्रा फिथाइजों नाजों देनानै नाफाम बानायनाय जायो होनना मिथिनो मोनदों आरो। दा आंबो जायो नाफामखौ बिराद गोथाव मोनो।
देनाय जायाबाबो बायना लाबोनानै जानाय जायो। बा माबानाय जायो आरोना। मोदोमनायाबो बिराद मो मोजां मोदोमोना नाफामा।
औ थारैनो।
औ
दाथ' नाफामा थ' गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय बर'फोरनिनो आंगो मोनसे जामुं हिसाबै बिराद सोलिबोबाय दं माथो।
औ नाफाम ओंख्रिया।
उम गोथाव जाथारोनो गुबुन खाजाफोरनिफ्रायबो गोथावसिन मोनो। मोजाङै संनानै जानो रोंबा। आ
औ बेखौबो संनो रोङाब्ला एसे मान- ओ थास' होयोब्ला एसे माननाय बायदि जायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो।
औ औ।
नोंथाङा जे बुंदों ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय खुमब्राजोंबो देयो होननाय ओ जोंनि ओनसोलावहाय आङो बेफोरबायदि नुफेराखैमोन आरो नोंथांनिफ्राय खोनाबाय।
अ माने बे खुमब्राजों देयो होननायखौ आङो जोंहा न'आव थानाय आबै सासेनाव सोंनाय जादोंमोन माने सिगां गोबाव जाबाय बिसोरो दा गोदोनि बुरिफोर नालाय माने गोदोनि समाव नाफामखौ माबोरै देनाय जायोमोनना सोंनाय जादोंमोन आरो आङो दा बेयावनो जोंहा आबैया आंनो ओरै बुंदों आरो नाफामखौ देनो थाखाय जोंहा बेफोरबादि नाफोरखो बासिनानै फोराननानै लाबाय आरो थास' गोसोम हानानै थास' गोसोमजों नाजों देनाय जायो आरो थास गोसोम मोननो थाङाब्ला जोंहा माबा खुमब्रा फिथाइखोनो लगायनानै नाफाम देनाय जायो होननानै जोंहा आबैया आंनो इदि फोरमायनाय जादों आरोना गावसोरनि गोदोनि मुगायाव। दाथ' जों नैबे गोदान मुगायाव बांसिनानो थास' गोसोम बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
उम थास' गोसोमजों देनानैनो बिदिनो हासुङाव मास दान मोनथाम मोनब्रैसो सोनानै दोननाय जायो आरोना। बार हाबायजासे। आरो गोदोनियाथ औवा हा सुङाव सोना दोननाय जायोमोन दानियाथ जोंहा भयाम आरिफोराव मोजाङै बार हाबनो हायै बायदि सफा माथुनानै दोनो आरो नाफाम जेब्ला जायो बिखौ लांनानै फानहैनाय जायो बाजार आरिफोराव। दानो। दा नोंथांमोननिखिबो बेफोरबादिनोबा नाफाम बानायनायनि
औ औ बेफोरबायदिनो औ।
औ।
दे बिदिब्ला नोंथां। जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला?
औ औ दे। नोंथाङा द से सम होनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय।
औ थारैनो नोंथां
उम दे।